औ नोंथां
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों औ।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङोथ' ओरैनो दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ बर'नि माखासे ओ जि दानायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन
औ औ नोंथां औ सावरायनो हागोन औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङानो गिबियाव फोरमायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां औ। ओ बर'फोरनि जि दानायाव बाहायनाय आइजें आइला
औ
औ दानाय लुनाय आयदायाथ' जेनेबा गाहायै बर'नि मोनसे दोरोङारि आरो हारिमुनि लो आव माने गोथौ सोमोन्दो दं गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ
औ बे दानाय लुनाय आरिमुवा गाहायै हिनजाव माहारिनि एंगार हायि बाहाय माने बायनानै मोननि धोन।
औ
औ बर' हिनजावफोरा गोनांथि बायदियै रोखोम रोखोमनि जि दानानै लानायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों।
औ
औ जेनेबा बाथ्रायावनो माने दङ साल गान्दै खानो रोङा ब्ला बियो हिनजाव नङा होननानै माने गोदोनि सुबुंफोरा फोथा बिदि सानोमोन आरो।
औ
औ इसानसालि एबा जेनेबा दानाय लुनाय हाबाया बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो।
औ
बेखायनो बर' आइजोफोरा इसानसालि आरो बेनि बाहागोजों लोगोसे दिहुनजानाय जि जोमफोरनि बागै माने मिथिनाया जोबोर मोजां आरो माने बिनि रोंगौथि थानांगोन बर' आयजोफोरनाव होनबासो बियो माने आयजो होननानै साननाय जायोमोन आरो
उम
औ ओ बेबायदिनो जि दानायाव गोनां जानाय माखासे आइ आइजें आइला होननानै बुङोब्ला ज' गिबियावनो हिसान खुन्था होन खौनो जों बुंग्रोनांगोन
औ
औ माने हिसान खुन्था होनोब्ला थाथि आलायखांनो थाखाय खर' हाला हाला मोनब्रै खुन्था खुन्थिया गायनाय औवायानो जादों हिसान खुन्था
औ
औ बेखौ बुरखा औवानि बानायो
औ
ओ माने थंब्रैबो खुन्थाखौ माने एसे गुवार आरो गोलावै गायनाय जायो
औ
गुवार बाहागोखौ मोननै गनजों फोनांजाबनाय जायो आरो बेवहायनो थाथिखौ माने आलायखांनानै दोननाय जायो आरो
ओ
औ बेजों लोगोसे गान्दै गान्दैया जाहैबाय इसानसालिनि फारनै माने फारनैथिं गंनै दंफांनि माने खुन्थि बायदि गज' थायो आरो
औ
औ जेराव खुन्दुं सोंनानै आरो दानाय जिखौ फाननानै दोनो गान्दैया मोननै रोखोमनि जायो जि फान ग्राया दुलुर महरनि आरो खुन्दुं फानग्राया माने खना मोनब्रै महरनि जायो आरो
औ
औ बेजों लोगोसे गान्दै दिरुं गान्दै दिरुं होनोब्लाथाय सोंनाय खुन्दुं फाननाय गान्दैखौ माने दिन्दाङै लाखिनो थाखाय बे गान्दै दिरुंखौ बाहायो
औ
औ बेजों लोगोसे फुथुल फुथुल होनोबाथाय दानाय जिखौ गुवार रै फुवारना लाखिनो थाखाय बाहायनाय रो खोमसे माने गनसा आरो
औ
अ फारनै खर' माने फारनै खर'आव सुथाबनो थाखाय गंनै सु थायो
औ
औ बेजों लोगोसेनो नो होनोब्लाथाय माने रोखोमसे गोरा खुन्दुं माखुनि खुन्दुंखौ थांलाय फैलाय सोनो हानाय बायदियै सोंनाय खुन्दुंखौ गोजौ गाहाय खालामनो थाखाय बे नोखौ बाहायनाय जायो।
औ
बेजों लोगोसे नो हासुं नो हासुङा जाहैबाय रोखोमसे औवानि हासुं आरो
औ
नो खननो थाखाय बे हासुंखौ बाहायनाय जायो।
औ
बेखौ औ खायसे खायसे माने ओ लो- बारनि बायदि पाइप बायदिबो बानायनानै लासै बे नो हासुंखौ।
औ
औ बेजों लोगोसे नो गनसा। नो गनसा होननानै बुङोब्लाथाय नो खननानै माने सरजाबनाय रोखोमसे औवानि गोलाव लाव- थि गोजौनि गंनैखौ माने नो गनसा आरो गाहायनि गंनैखौ दिन्दां गनसा होननानैबो बुङो।
औ
औ बेजों लोगोसे रासो। ओ रासो होननानै बुङोब्ला सोंनाय खुन्दुं। माने सोनो थाखाय बाहायनाय सोर एबा माने थामानि आगजु आरो।
औ
बेनि महरा माने बोरसि महरनि जायो।
औ
बेजों लोगोसे साल होननानै बुङोब्लाथ' रासोखौ सिंजों आरो आरो साजों ग्रोब खेब माने खेबथानानै ला-लाग्रा रोखोमसे दंफांनि दाब्लां आगजु।
औ
औ बेवनो माने बेयाव हमनानैनो जिखौ दानाय जायो।
औ
औ सा बेजों लोगोसे साल दिरुं। रासो सोंनाय ओ सालखौ दिन्दाङै लाखिनो थाखाय बाहायनाय दिरुं आरो बेयो।
औ
औ बेजों लोगोसे माखु। माखु होननानै बुङोब्ला मुस्रानि खुन्दुं खौ माने थांलाय-फैलाय खालामग्रा रोखोमसे आगजु।
औ
औ बेनि महरा फारनैजोंबो जंफार आरो गोफार जायो।
औ
औ बेजों लोगोसे दुफुर। दुफुर होननानै बुङोब्ला औवानि फिसा खाथि आरो बेयो।
औ
औ मुस्रानि माने सिंजों सों-सोनानै मुस्राखौ माखुआव थियै लाखिनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ।
औ
औ बेजों लोगोसे मुस्रा। मुस्रा होननानै बुङोब्ला मा- खुवाव सोंनानै बाहायनाय रोखोमसे फिसा औवानि गज' आरो बेयो।
औ
बे गजआवनो माने मुस्रानि खुन्दुंखौ सानानै ला- नाय जायो। बेजों लोगोसे खिला। खिला होननानै बुङोब्ला औवानि फिसा गज' माखुनि मुस्राखौ गलांनो हायै बायदि थियै लाखिग्रा रोखोमसै आगजु आरो बेयो।
औ
औ बेजों लोगोसे गरखा होननानै बुङोब्ला थंनै गुसुं औवा। नो खननायजों फोनांजाबनाय रोखोमसे आगजु बेवहायनो फाला फाला गानानै नो खनखांनानै गोजौ गाहाय खालामनानै जि दायो आरो
औ
औ नोंथाङाबो आंनो माने जि दानायाव बाहायनाय आगजुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां औ
ओ बर'फोरनि दानाय लुनायाव बाहायनाय आयजें आयला होनबा गिबियावनो ओ। बर'फोराथ' मिथिंगानि बिखायावनो देरबोनाय
औ नोंथां औ
जायनि थाखाय ओ मिथिंगाजों बिसोरनि सोमोन्दोआ आलादा। ओ थांना थानायनि जिउ लामा राहा लामा आरो गोनांथिफोरखौ बिसोर मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनना लायो थामहिनबा जों बेखौ बेखौनो बुंनो हायोदि जोंनि गोनांथिखौ मिथिंगाया आबुं खालामो।
औ औ
दानाय लुनायनि बेलायावबो मिथिंगानि बिफावा गोनां खुन्दुंनिफ्राय लानानै गाब गानाय आगर एनायसिम मिथिंगाया लोहाबना दं। थिग बेबादिनो। जि दानायाव जा आइजें आयला बाहायनाय जायो बेबो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै लानाय।
औ औ
जि दानाय लुनायनि आइजें आयलाफोरा गासैबो मिथिंगानि सायाव सोनारनाय होननानै बुंजायो।
औ नोंथां औ।
दा बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै लानो हायो।
औ औ
दा बेफोर माखासे जि दानायाव बाहायजानाय आइजें आइलाफोरा जाबाय सालख फथा साल गान्दै खिलाबारि मुस्रा गर खा गनसा बेबादिनो गोबां दङ आइजें आयलाफोर दा बिनिनो गेजेराव गेराव नोंथाङा माखासे बुंलांखाबाय अब्लाबो आं एसे फोरमायबावनोसै दा आं सालखुन्थाखौ बुंनोसै
औ नोंथां औ
ओ साल खुन्थाया साल खुन्था होनबा साल खुन्थानि थाखाय औवा बुरख एबा गय बिफांनि गोनांथि जायो।
औ नोंथां नं।
जायहा औवा गैया बिसोर साल खुन्थाखौ गय बि बिफांखौनो बानायनानै ल फारसेथिं औा थानायफोरा बारिनि फ्राय गोरान गोरा सालखुन्था बानायनो हायाव औवाखौ दाननानै लाबोयो बिसोर औवा खौ जि दाग्रानियाव बेसे गोजौ नांगौ बेखौ सोंनानै लानानैसो बिनि जखा बादियै औवाखौ दानस'नाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओं दानस'नानै सालखुन्था गाहाय खालामगोन थंनैयाव गान्दै सोनो थाखाय दानख'नाय जायो। बिनिनो सायाव दान ख'नायनि उल्थायै बान गोजा सोनाय बाददियै दानख्लाबो। सालखुन्थानि उननि थंनैयाव गान्दै सोनो दानख'नाय जाया बान गोजा सोनो थाखायल' दानख्लाबनाय जायो।
औ औ
मख'नो गोनांदि औवा एबा गय बिफांनि गुदि ससेखौ गाहाय साल खुन्था बानायनाय जायो आरो बिनि दानस'नाय ससेखौ लेङाइ सालखुन्था बानायनाय जायो।
औ औ
गायनाय समाव जि दाग्राया जा आइजेंआव जिरायनानै दागोन बेखौ फज'नानै नायनासो साल खुन्थाखौ गायनाय जायो।
औ नोंथांनि
गाहाय साल खुन्था थंनैखौ गायनायाव जोथोन लानांगौ जायो। बिसोरनि समान समानथाय बेखौ नायनो थाखाय सालखुन्थानि दानख'नायाव गान्दैखौ सोनानै गान्दैनि हाखआव दै लुनानै नायो आरो दैया समानथायाव थायोब्ला सालखुन्थानि गुदियाव हा होनानै फबनाय जायो।
औ औ
लेङाइ सालखुन्दा थंनैखौ गायनायाव बारा जेंना नुजाथिया। ओ बेखौ गायसलखा साल खुन्थानि एसे गाहाय खालामनानै गायनाय जायो ओ ना थाय गोजौआव दानख्लाबनायखौ गाहाय साल खुन्थानि दानख्लाबनायजों ओ मोखांजों मोखां खालामना बान गोजा दोननो हानाय बायदि गायनाय जायो। बेनो आरो दा आं ओ गानदै आरो खिल खिलाबारि आरो माखु बेबायदिनो गोबां दंबावो दा माखु माखुनि बागै एसे बुंबावनोसै आं ओ मा खुखु दंफांजों बानायनाय जायो ओ बेबादिनो साल दं फां गाम्बारि खान्थाल बिफां ओ नि सिरि बाहागोखौ दानख'नानै मु-मुसेसो लानानै बेखौ बानायनाया-बानायनाय जायो।
औ औ
ओ बेखौ बिजौ बाहागोखौ स्लिम स्लिम जंफार महरनि दाननानै गेजेराव मुस्रा सान-सोनो थाखाय ओ हाखर दानख'नानै बानायनाय जायो। बे हाखरावनो मुस्राखौ सोनानै ओंखारनो हायो एबा ग'बोनो हायो बायदि ओ खिलाबो बानायना लानाय जायो जेराव ओ मुस्राखौ खेबसे सोनानै होयोब्ला बियो आरो गफिननो हाया। ओ मा खुनि जिङाव मोननै मोनथाम खुन्दुं सोनो गुदुंबो बानायनाय जायो। ओ जि दानाय समाव खुन्दुंङा बे खु-गुदुंजोंनो ओंखारबोयो।
औ नोंथां औ
उम बेबादिनो जोंहा गोबां दंबावो। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय ओ दा बि बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि जा जोंनि ओ आयदा बे आयदाखौ जों इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नों
औ नोंथां औ दे साबायखर थाबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय अ' दे बिदिब्ला।
औ दे नोंथां।